हेलौ औ खोनादों ओं थां खोनादों
औ ओ नोंथां नोंथांनिसिम गास सानजौफु समनि गाहाम हामगायनाय जासि ह हग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथां औ औ गोजोन्थों।
औ जों जोंनि बर'नि औ खोनादों ना खोनादोंना?
ओ आं नोंथांजों औ आं नोंथांजों बर'फोरनि बर'फोरनि दोरोङारि माखासे ओंख्रि बेनि गेजेराव अनला ओंख्रि बेनि सायाव सावरायनो होननानै आङो नोंथांखौ नों थांखौ फन खालामहरनाय जाबाय नोंथाङा सम मोन सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथाङा हागोन रायज्लानो
औ आ जोंनि औ जों औ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मैगं फोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला अनला खारि ओंख्रियाबो मोनसे जोङो औ
आगोलनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव ओ बेनो ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओंख्रि आरो
औ
नङा होमबा लोगो
नंगौ नंगौ
अ
दा बे अनला ओंख्रिखौ ओ अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर' सुबुं फोरा आ बयबो जानो गोथाव मोनो बयबो ओ जोबोर ओ जोबोद आ गोथावै संनानै जायो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बेयाव आ गुबुन गुबुन ओं ओ मैगंफोरजों जों सं
ओ संफा संफानानै जानो हायो आरो दाउजों अमा बेदरजों नाजों नाजों एबा ना गोरानजों बेबायदिजों जों जायो आरो बर'फोरा अ अ अनला अनलाखो बेबायदि संनाय जायो माने माबा ओ माइरंखौ जोङो देयो गुन्दै खालामना लायो अ होनबा नो खौ देनानै गुन्दै खालामना लायो दिंखियाव दिंखियाव देनानै गुन्दै खालामना लानानै आरो सारायाव दैखौ गुदुं खालामना लानानै बेयाव जोङो गुदुं जाखांनायनि गोदौबा जोंआव बै गुन्दैखौ गारना होनाय जायो आरो गुबुन जिब बो ना बेदर होफायाबा बेखौनो जों गोदौ होनानै खारै संख्रै होनानै बेखौनो जों अनला खालामनानै जानाय जायो आरो लोगोसे जोङो दाउ बेदर दर आरो दाउ बेदर बा बा ना एबा ना गोरान बेबायदि होफाबा बेबायदि बे बेदरखो जोङो एक्सट्रायै जों एवना लाखा लाखायो मोजाङैनो मोजाङै एवना लानानै बै ओ मैगङा गोदौबा जोङो बेखौ गारना होनाय जायो आरो आरो बेखौनो फोमोननानै जोङो अनला ओंख्रि हिसाबै जानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
गुबुनै जायो एसे फ
ओ जोंनि बेजोंहाय आ खालि बै नोंथाङा बुंनाय बादि बेबादि जा नाय जाया गुबुना जायो खोमा मोनथिया जोङो बांसिनानो बेयाव गु-गुबुन गुबुन ओं मैगंफोरजों जा नाय जायो आरो संनानै बे अनला खारि बानायनानै अ बे बेदरजों अनला बे बेबादि जानाय जाया आरो जोङो मेवा मेवा अन ला आरो ओइ मोदोमफुल बिलाइनि अन आ आरो औ आरो खमा औ खमा बिबारनि अनला बा थाइबेंनि अनला बा मुला गोरान नि अनला
ला
औ बेबा दि जायो आरो जोङो जि ओ थाइगिर फिथाइनि अनला बेबायदि जायो आरो आरो
स्रि बिबारनि अनला बिबायदि जायो जोंनियाव थाइस्रि बिबारनिबो जायो औ औ औ मोदोमफुलखौ होनबायना नोंथाङां मैदोमफुल मोदैफोननो बिबारखौ बुंबायना
बिबारजोंबो जायो अ औ औ दा बुंनो थाङोब्ला खारै ओंख्रि बा अनला खारै ओंख्रि संबाथ जोंनो खारैनि गोनांथि जायो खारै गैयाब्लाथ' जोंनिया बे अनला खारि ओं ख्रिया ओ माने आबुङै जानानै फैया नंगौना औ दा बे खारै खौ बा खारदैखौ माबा इब बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोंनि बे ओ उम खारैखौ जोङो थालिर दंफांनिफाय बनायनाय जायो बानायनाय जायो थालिर दंफांखौ जों आथिया थालिर बा जों केसेलि फाथालि बे मोननैया बांसिन मोजां आरो ओ बे मोनैनि गेजेराव नो बांसिन बानाय थाय बनायनाय थाङो गुबुनखौ बनायनाय जायानो बारा बे थालिर बिंफांखौ दानफायनानै थुख्रा थुख्रा फिसा फि फिसा खालामनानै जोङो फिसा फिसा खालामनानै जिरनानै ओ सान्दुंङै फोराननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां फोराननाय जानानै फोराननानै बेखौ जोङो सावो आरो सावनानै बै सावबा जोंनिया बै ओंखारा होमबा गुन्दै ओंखारा होमबा
नंगौ
बे हांगारखौनो जोङो दैजों एसे गरायनानै जोङो ओ हामा जायै रखोम दोननो हायो आरो बेखौ नांबानो नांबानो जोङो खारै बानायनो हायो बेनो जोंनि खारै आरो बेखौ जोङो हरखायाव एबा माबा मोनसे माबायाव जोङो बे फिल्टार खालामनाय रखम दै गेजेरै बालाय फिल्टार खालामो बेबायदि फिल्टार खालामनाय दं बिनि बिदै एबा रोसिखौ
बे मैगं हिसाबै बे खारै हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ना खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथाङा औ